हेल' नोंथां खोनादों ना
औ
हेलौ
औ नोंथां खोनादों जोङो बे समाव फोरबोनि सोमोन्दै रायजलायनि नामा नोंथां
औ नोंथां औ
ब्ला फोरबोफोरनि सोमोन्दै बै माबायदि फोरमायनो सानो
अ आंनि बायदिब्लाथ' जोंनि बर'आवथ' गोबां रोखोमनि फोरबोफोर दङ नाथाय गोबां रोखोमनि फोरबोनि गेजेराव बांसिनै माने साबसिनै माने मोजांसिन माने समायनासिनै नुनाय फोरबोखौनो आङो बैसागु फोरबोखौ नुयो आरोना आंनि बायदियबा माने बेयावहाय जोङो मोजां रोखोमै रंजानो हायो गावजों गाव माने गोरोबस्लायनानै ज' ज' ओ बैसागु फोरबो होननानै बुङोब्ला जोङो नुनो मोनो माने फार्स्ट टाइमावनो जोङो ओ बै मा होनो जुनारफोरनि माबाखौ बैसागुखौ नुग्रोनो मोनो आरोना बाहाय जोङो मोसौफोरखौ थुखैयो आरो बिदिनो मोसौ माबा मा होनो मोसौफोरखौहाय जोङो दैयाव लांनानै थुखैहैयो आरो बिनिफ्राय बेवहाय बिसोरनो फोथा फोननानै होनाय जायो आरोना आरो बिनि उनाव बेहाय अखानायै माने ओ बैसागु फोरबो माने बेखौ मानसिनि फोरबो माने मानसिफोरा रंजायो आरोना बे फोरबोआवहाय आरो बेयावहाय जोङो नुनो मोनो बैसागु फोरबोआव नायोबा माने ओ जोङो बेखौहाय ओ बे फोरबोआवहाय जोङो गेदेरफोरखौहाय मान होयो ओ मान होनायजों आर'नाइ सोनानै मान होयो खुलुमो जोङो गेदेरफोरखौ आरो उन्दैफोरखौ जोङो अनसायो। माने अनो आरो बेवहाय जोङो बेनि उनावहाय जोङो ओ माने जानाय माखासे जानाय आबादफोरखौ माने जानाय आदारफोरखौबो मोनो आरोना माने मैगं थाइगं जोङो बेवहाय ओ गोबां रोखोमनि माने जोंनि बारिफ्राव मोननाय ओ मैगं थाइगंखौहाय जोङो ओ खांनानैहाय ओ माने मिक्स खालामनानैहाय जोङो जानायखौ नुनो मोनो आरोना बेयावहाय आरो बे जानायजोंहाय बेखौथ' होनो जाहैबाय गोखा गोखै बे गोखा गोखैखौ जानायखौ नुनो मोनो आरोना बे गोखा गोखै जानायावहाय जोङो गोबां रोखोमनि मैगंफोर जोङो जोंनि बारि बागानावनो थानाय ओ ओ जेन'बा मा होनांगौ जाखो बेखौ हाग्राफोरनिफ्राय जेन'बा मोननाय फिफां लाइफांनिफ्राय मोननाय बेन्दों बेनला बेफोरनिफ्राय जोङो खांनानैहाय बे गोखा गोखैखौहाय जोङो बानायनानै जानाय आरो जानाय जायो आरोना आरो बर'फ्रा बेखौ जानानै ओ बेखौबो होनोखि बेखौ जायोबा जोंनि बेराम आजारफ्रा माने खारो आरोना बेखौ जायोबा माने बे गोखा गोखा खैखौ जायोबा आरो ओ बिनि उनाव जोङो जानायनि अनगायैबो जोङो माने न'खर न'खर थांनानै रंजाहैयो आरोना जोङो बिदिनो ज' ज' न' न' थांनानै माने मोनसे न'खरनिफ्राय गुबुन मोनसे न'खरावहाय जोङो रंजायो बाजायो बोराय बेन्थ' सिख्ला सेंग्रा आरो गथ' गथायाइ गासैबो रंजायो आरोना आरो बेखौ साबसिन नुबावो जे बैसागु समावहाय जे सेंग्रा सिख्लाफ्रा जे ज' ज'यैहाय मोसायो न' न' माने मांगिबायो बेखौ जोङो नुनो मोनो बेवहायथ' जोङो सेंग्रा सिख्ला बेखौहाय गोबां रोखोमनि रमायना समायना संगिना रंगिना बेखौहाय नुनो मोनो आरोना जे बर' हारिनि गाननाय जोमनायफोरखौ लानानै सेंग्राफ्रा गामसा गानो आरो गोथां गामसा गाननायखौ जों नुनो मोनो बांसिनावनो आरो आर'नाइ लानाय आरो हिन्जावफोरखौ सिख्लाफोरखौ जोङो नुनो मोनो दख'ना बिदुन गाननानै फास्रा गोजा आरो ओ जोमग्रा गोजा आरो ब्लाउस गोजा बेफोरबायदि गाननानैहाय जोङो खानायाव खफा होनानै आरो बिदिनो आसान बिराद मोजाङै देलायनानैहाय ज' ज'यैहाय मा ने जोङो मोनसे न'खरनिफ्राय मोनसे बिदि मांगिबायनाय थांनायखौ नुनो मोनो आरोना थांनानै बेयावहाय रंजाहैयो आरो रंजानायल' नङा जोङो बेयावहाय ज' ज' थांनानै ओ मोसानायजों लोगोसे बेयाव माखासे खाजि जानायफोरखौबो नुनो मोनो आरो सेंग्रा सिख्लायाल' रंजायो बे नङा बोराय बुरैयाबो माने गावसिनि बोराय बुरै माने लोगोफोरजों आरो बिदिनो बेरायबायनायखौ जोङो नु नुनो मोनो आरोना मोनसे न'खरनिफ्राय मोनसे आरो बिदिनो अनलायनायखौ जोङो बिनिफ्राय नुनो मोनो आरो जोंनि गेजेराव ओ जोंनि हारि आरो हारिमु ओ हारिनि महर मुस्रिया जेन बेजों जोङो रोखायैहाय बेर खांनायखौ नुनो मोनो आरो ना आरो जों बेखौथ' गोदो गोदायनि फ्रायनो फालिबो दों आरो दाबो फालिगासिनो बेनि अनगायै जोङो गुबुन गुबुन ओ ओ फोरबोफोरखौबो नुनो मोनो जेरैहाय खाथि गा सा बेफोरखौबो जोङो नुनो मोनो आरोना ओ ओ नोंथां मोननि जोंबो ओ नोंथांमोननिथिंबो बैसागु फालियो ना नोंथां? दा नोंथां मोननि औ नों नोंथांमोननिथिं माबायदि फालियो आरो मा होनो ओ आरो बेलेग बेलेग मा मा गुबुन गुबुन माबा फालिबावो फोरबो फालिबावो एसे नोंथाङा खोन्थाना होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां जोङो फोरबो होननानै बुङोबा गो बां रोखोमनि फोरबोखौ मख'नो हायो नङा होमबा नोंथां। जोङो फोरबोफोरा गोबां रो खोमै थायो जोङो बेखौ हायुआारि फालिनाय फोरबो हिसाबैबो मोननो हायो। धोरोमखौ लानानै फालिनाय फोरबोबो मोननो हायो । बेबायदिनो आबादजों सोमोन्दो ला नानै फालिनाय फोरबोफोरखौ जोंङो मोनो नुनो होमबा नों थां ओ बेबायदिनो हायुंरारि फालिनाय फोरबोफोर होननानै बुंङोबा जोंङो जेरै जोंनि गासै हायुंआवनो फालिनाय फोरबो जेरै मु मुलुग नोंथां यगा सान ना बेबो मोनसे फोरबो जोंङो बेखौ फरायसालि फरायसालिमा मावख' बेबायदिनो गुबुन गुबुन ओ सोरखारि एबा सोरखारि नंङै मावख'फोराव जोंङो फालिनायखौ नुनो मोनो नंङा होनोमबा नों थां बेबायदिनो फरायसालिफोराव जों गुदि फरायसालिनिफ्राय लानानै गोजौ फरायसालिसिम आरो बेबायदिनो गोबां मुलुगनां फरायसालिमाफोर बेफोरबायदियाव जोंङो फालिनायखौ नुनो मोनो आरो जोंहा बुंनो बेबायदिनो दंबावो ओ उदांस्रि सान फालिनाय बेफोरबो जोंनि थाखाय खोब जोंहा मिथिनो हाथाव बा जोंनि गेजेराव सोलिबोनाय फोरबो नंङा होमबा नोंथां आरो बेबायदिनो जोंङो माखासे फोरबोफोरखौ जोंङो ओ धोरोमखौ लानानै फालिनाय जोंङो नुनो मोनो धोरोमखौ लानानै फालिनाय फोरबोफोरनि गेजेराव जोंहा खेराइ फोरबोआबो मख'जा थाव आरो लोगोसे जोङो सरसति फुजा बेबायदिनो दुर्गा फुजा लोखि फुजा आरो लोगोस जों सरासति पुजा ओ बेबायदिनो दुरगा पुजा लोखि पुजा बेफोरखौ मख'नो हायो बेबायदिनो जोंङो खेराइ फोरबोखौ मख'नो हायो खेराइ फोरबोआ जाहैबाय जोंनि बाथौ धोरोमारिजों जोंहा खुंजानाय मोनसे फोरबो बेयाव इसोरखौ ओ फोथायनाय खुं खुंनाय जायोबा धोरोमखौ लानानै बा धोरोमखौ फोथायनानै खुंनाय जायो नङा होमबा नोंथां? बेयाव जोंहा सासे दौदिनि थायो आरो । सानै सानै दौरि थायो आरो सानै बैराथि थायो बेयाव दौदिनि खौ जाखांहोन थाखाय बेबा एबा खेराइनि गाहाय हिसाबै जोंहा सासे अजा थायो । आरो सोरगिदिं रायजो राजाफोरो थायो आरो । बेबायदिनो जोंहा ओ दौरिफोरा माखासे बावउस्रांनाय आरो सान्थि सारस्रांनाय हाबाखौ मावो आरो ओ खेराइनि गाहाय ए अजाया जोंहा मन्थ्र रायनानै जोंङो दौदिनिखौ एलैस्रो होनाय एबा जाखांहोनाय बे खौ नुनो मोनो बेनि उनाव दौदिनिया फारि फारि दाउसाफोरखौ बावलांङो बेनि उनाव गुबुन गुबुन जोंहा दोरोंङारि हारिमु दिन्थिफुंनाय जायो बेयाव मोसा ानाय थुंग्रि सिबनाय थुंग्रियाव गाखोनाय आरो बेबायदिनो गराय दाब्रायनाय थुंग्रि सिबनाय थुंग्रियाव गाखोनाय आरो बेबायदिनो गराय दाब्रायनाय आरो थुंग्रि सिबनाय थुंग्रियाव गाखोनाय आरो बेबायदिनो गराय दाब्रायनाय आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि दिथिनाय दिन्थिफुंनाय जायो आरो बिनि अनगायैबो जोंङो धोरोमखौ लानानै फालिनाय फोरबोफोर बुंङोबा जोंहा लोखि फुजाखौ मख'नो हायो । जोंहा लोखि फुजायाव लोखि मुरथिखौ जोङो खुलुमनाय जायो बेबायदिनो सरसति फुजायाव जोंङो फरायसाफोरा बा मावख'फोरा फालिनाय जायो । बेयाव फरायसाफोरनि फरायनाय जिउ थांखिया मोजांङै जाफुंथों बेखौ इसोरनिसिम फोथायनानै खुंनाय जायो बा फालिनाय जायो नंङा होमबा नोंथां आरो बेबायदिनो जोंङो आबादखौ लानानैबो गोबां रोखोमनि जोंङो फोरबोफोर फालिनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? आबादखौ लानानै फालिनाय फोरबो होननानै बुङोबा जोंहा ओ खाथि गासा सावनाय आरो मागो दमासि आरो जोंहा मख'नो हाबावो जोंहा ओ आमथिसुवा बेफोरनो जाबाय आबादखौ लानानै फालिनाय फोरबो कार्ति गाासाया जाहैबाय जोंहा कार्तिकनि से दानाव जायो । बियो बे समाव जोंहा माइ आ आबादफोरा मोजाङै जौगाखांनाय सम आरो माइ आबादनि गिबि ओंखारनाय सम बा माइ फिथाइफोरा थायजेननाय सम बेयाव फिथाइफोरा जाहाथे मोजांङै थायो बा मोजांङै ओ जोथोनै थायो बेखौ नोजोर बोनानै इसोरनिसिम आर'ज गाबनानै फालिनाय जायो । बेयाव मोननै गनसा लानानै थाइगिर बिखुङाव ओ जेवारि बा ओ खुन्दुं आवाजों जोंहा थाव गुबै होनानै साथि सावनायखौ जोङो नुनो मोनो। नङा होमबा नोंथां बेयो जाहैबाय जोंहा कार्तिक गासा आरो जोङो मख'नो हाबावो जे मागो दमासि मागो दमासिया जाहैबाय जोंहा मागोनि से अक्ट'आव जायो बेनो जाहैबाय बेयाव जोङो गोबां रोखोमनि फिथा लारुफोर जानायखौ नुनो मोनो जेरै फिथा हासुं फिथा था एनथाब आरो थिख्लि फिथा बेफोरबायदि गुबुन गुबुन रोखोमनि फिथालादु दैनि सिथाव बेफोरखौ जोङो जानायखौ नुनो मोनो । बेबो जोंनि मख'जाथाव आबादखौ लानानै फालिनाय फोरबो बेयाव माखासे आबाद खोखांनायनि उनाव जोङो फालिनाय जायो बिनि उनाव जोङो फोर मख'नो हाबावो जे जोंहा गुबुन गुबुन रोखोमनि फोरबोफोर जेरै जोंनि मख'जाथाव बैसाग बैसागु फोरबो जायखौ नोंथाङा फोरमायखांबायमोन जोंनि बा जोंनिथिंजायबो बे बैसागु फोरबोखौ गाजा गोमजायै फालिनाय जायो गिबियाव जोङो सैत्र दाननि जोबथा अक्ट'खालि संक्रान्ति हिसाबै जोङो फालिनाय जायो बेखालि जोङो मोसौ बैसागु लानाय जायो। जायो बेयाव मोसौफोरखौ फुङाव